खोनादों ना औ ओ ओ ओ नोंथाङा ओरैनो दंना आदा?
नोंगौ
आ आ‌ नोंथाङाजों मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनोसो फन हरदोंमोन आङो।
माने जोंनि माने गाननाय जोमनाय द्रेस फेसन बायदिसिना बेफोरनि सायाव आरो। नोंथाङा बे द्रेस गाननाय जोमनायफोरनि बागैसो मोन-मोनथिगौ नामा बेफोरनि बागै एसे खोन्थानो होनबे आंबो दाहाय नोंनो मोनथिनायखौ खोनथादो आंबो दाम आं मिथिनायखौ खोनथागोन।
औ चाचा चाचा‌ जागोन नंगौ जों गाननाय जोमनाय होननानै बुङोबा बा दड्रेस फेसन होननानै बुंबा जोंहा अनेक रोखोमनि जिथ थोनखे जोङो गाननाय जोमनायफोरखौ जों नुनो जेरै जोंहा आलदा आलदा रो खोमनि जोङो गाननाय जोमनायफोर दङ जेरै गोबां रोखोमनि जिनै जोंनि बर'नि जिथजोननि गाननाय बे गान्नाया आलादा गुबुन रोखोम गुबुन रोखो गुबुन अन्न' जाथिफोरनिदो मिलाया जोंनि बर'निड्रेसा।
औ।
थिग बेबायदनो बेलेग फोरनिया जेरै गावबागाव गावबागाव जेरै थो हारि थायो बेफोर हारिफोरनि थाखायनो गाननायफोरा जो बेलेग जोंनि बर'नि हारिनि फोरनि गाननाय जोमनाय बेलेग जेरै अस'मियाफोरनि गाननाय जोमनाया बेलेग
हाराखाफोरनि जिजिनि गान्नाय जोमनाय बेलेग बिदिनो मस्लिमफोरनि जिथोनोगे गाननाय जोमनाया बेलेग अनेक रोखोमनि बेफोरबायदिनो आलादा आलादा रोखोमनि जिखुनु ‌बे गाननायफोरा जोमनाय ओरो थायो थिग बेबायदिनो जोंनि सोथोखे गाननाय होननानै बुङोब्रा जिथुनोगे जोंनि माखासे फरायसालिफोरखौ जों इउनिफर्म गानलाङो नोथो बेफोरबो इउनिफर्मफ्राबो एसे आलादा मानो होनबा एसे आलादा मोनानो होमबा मोनसे रोखोमनिनो जायो नाथाय जोङो माखासे जों कलेजफोराव थांबाबो नाथाय जोंनि गाननाय जोमनायफोरा मोनसे रोखोमनि जायो जों नाखाय जोंयो गुबुनाव बेरो नोंयो बा हाथाय बाराव थाङो बेफोरावबो जोङो जोंनि गाननाय जोमफोरखौ जों आलाद आननगुना जेरै गुबुन दाबसे जागोन गुबुन दाबसे सुबुङा फैनाय मोनसे जागानिफ्राय मोनसे सासे सुबुङा फैनाय जेरै हाथायफोराराव अनेक रोखोमनि जों सुबुंफोर मोनो बे फिसोरनि गाननाय जोमनायफोरा रावनिाबबो मिलयााया नोंगौ जों गाननाय जोमनाय होननानै बुङोबथाय जोङो रोखोमनि जों गान्नानै जेरै गामसा गाननो हायो लंपेन्ट गाननो हायो बेबायदिनो माखासे जों पेनफोर होनानै जों बेरायनो बेरायनो हायो बेखौ जोङो नों जोङो अनेक रोखोम गाननाय जोमनाय गाननाय जोमनो हायो जोंङो बिदिनो जोङो बेफोरबायदिनो गाननानै जों बेोरायहैनो हायो गाननाय जोमनाय होननानै बुङोबाथाय जोंनि थो जोंहा जा आइजोफोरनि मादाव जों आइजोफोरनि गेजेराव जन माखासे दख'नाफोर दं जोंनि जिथुनि गोदोनि न'खरावफ्रा दख'ना बेफोर दख'नाखौ जोङो गाननानै गुबुन जायगाफ्राव जों बेरायहैनो हायो एबा गुबुन जायगायाव जों थांनो हायो बेबायदिनो जोंहा दख'ना होनना बुंबाथाय गोदोनिफ्रायनो जोङो नफोराव दायोमोन जिफोरखौ नाथाय जों दिनैनि दिनाव बेफोर जिफोरखौ बा दखनाफोरखौ जों दानायखौ नुनो मोनला बाव खम बिबांनि जोङो दानायफोरखौ नुनो मोनसै। माखासे जोंहा बर'नि आरनायफोर दङ। बेफोर आरनायफोरखौ
ओं
लानानै जों गायनाय बेनो जों बरनि गाननाय जोमनायफोरखौ जोङो देखायनाय नंगौ जोङो गाननाय जोमनायजों गाननाय जोमनाय होननानै बुङोबाथाय जोङो अबेबा मोनसे जायाव जोङो थाङोब्लाथाय माबा मोनसे गुबुनफारसे जों बेरायहैनो गोसोबाथाय बा बेरायहैनो थांबाथाय जोङो माखासे जों गोसोआव सानखां दे माखासे जोंहा
लंफेन गस्लाफोर गाननानै मोजां मोजांसिन जायो होननानै आं गोसोफोरखौ सानो फोरखौ एबा जों माखासे बायनानै जोङो बायनाय जोङो गुबुन दाबसे जायगायाव जों बेरायहैयोबानो बेफोरखौनो जोङो दड्रेसखौनो जोङो गाननानै जोङो बेराय हैनाय जायो बेरायहैनाय जायो नंगौ जोङो दिनैनि दिनाव जोङो माखासे मडार्न माखासे दड्रेसफोर जोङो नुनो मोनसै जेरै बुंनो थाङोबा लंपेन्टफोर मदार्न जाबाय गस्लाफ्राबो मदार्न जाबाय माखासे जोङो गासिबो बिथिङाव जोङो मदार्न जानायखौ जों नुनो मोनदों नाथाय जोंनि गोदोनि गोदोनि गोदोथ इसेबां जोंनि माखासे लाइमोनफोर एबा जोंफोरा इसिबां लंपेन्ट गानामोन जोंनि सिख्लाफोरा माखासे जोंनि ड्रेसफोरखौनो जों दखनाफोरखौनो जों गाननानै थानाय नुयोमोन नखराव नाथाय जों दिनैनि दिनाव जोबोद खम जोङो दखनाफोरखौ जों गाननाय थानायखौ नुनो मोनसै माखासे फिसा पेन्ट गाननानै थानाय फिसा फिसा लंपेन्ट गाननानै थानाय अबेबा जों बेरायनो थांबाथाय माखासे बिदिनो माखासे लंपेन्ट गाननानै बेरायहैनाय जों बेफोरबायदिखौ जों नुयो बा नुनो मोनो नंगौ जोङो
समजों लोगोसे खारफानांगौ नाथाय समजों लोगोसे जों खारफाब्लाबो जोंनि माखासे हारिनि जितुनेकि द्रेस बे ड्रेसफोरखौ जोङो गानोबा साबसिन जायो बा गाननानै थाङोब्ला मोजां- सिन जायो होननानै आं बे समाव बुंगोन नोंगौ जोङो ड्रेसफोरखौ जोङो गाननांगौ माखासे ड्रेस फोरखौ जोङो हाथाइनिफ्राय बायनानै गानो बा माखासे ड्रेसफोर- खो जोङो नआवनो बानायनाय जायो नंगौ बे ड्रेसनि बेलायावनो नोंथांखौबो फंनैसो बुंनो थाखाय खावलायनाय जाबाय
नोंथांनि बुंनायफ्रा सोब सैथोआनो थिगानो आं-आंबो एसे फंनैसो बुंनैसो द्रेसनि सायावनो माने जोङो माने सुबुं माहारिया ड्रेस नङाबानो माने जेबो फेसन बा फेसन जा- देलेनायानो जा माने द्रेसखौ माने गानाबानो जालानै माने थांना थानो हाया आरो जोङो द्रेसा मोनसे माने बाहागोसो जाबाय जोंनि गोदोनि जुगावसो ड्रेस गानालासिनो थानो हायोमोन दानि जुगाव माने दा गोदान नैबे जुगाव माने ड्रेस ओंखारबाय नालाय ड्रेस लानानै गानथारनांगौ जायो आरो दा बिदिनो ड्रेसखौबो माने गाननो रोङाबाथाय बिराद असायस नुयो माने गावबा गाव बडिनि सायाव मोदोमसे गिदिरबा एसे फिटिं औ गाननो रोङोब्ला माने खोब साइस नुयो आरो बिदिनो सोरबा रानथें-रानथें मानसिफ्रा जेनेबा गस्लाफोरखौ गिदिर गुवार गानलाबायबाथाय माने साइस नुवा असायस नुयो बुथे बुहा नुयो आनडिसिप्लिन बायदि नुयो आरो मोजां नुवा द्रेसखौ गाननो रोंङोबा माने अनेक साजायनो हायो बिददिनो हायो बिदिनो मोजां मोजां साइस नुहोनो हायो आरो ओमफ्राय बिदिनो देसुफोरखौ माने गाननो रोङाबाथाय माने बिराद असायस नुयो माने मोजां नुवा आरो माने ड्रेसफोरखौ बिदिनो बे द्रेसखौबो माने बिदिनो मोजां गाननो रोङाबाथाय माने बिराद गाज्रि नुयो आरो। बिदिनो सोरबा आइजो माहारिफ्रा माने द्रेसखौ दाना बांसिनानो जोंनि बर' माहारियानो माने बारा गानो नागिरला बिदिनो लंपेन्ट गानसै बिदिनो दख'नाफोरखौ गारनो हमबायना। बांसिन न'आव थानायाव माने पेन्टफोर गानलाबोयो हाफ पेन्ट बिदिनो सर्ट गुसुं गुसुं जेनेबा बिदियाव माने जोंनि बर' हारिनि बायदिसिना गाननाय जोमनायफ्रा गोमालांजोबसिगोन बिदिनो माने जि न'आव थानाय माने गाननानै माने बिदिनो हेबि हाखुर दाखुर जालांसै बिदिनो हुदा जांलाब हुदा जानानै माने बे दख'नाफोरखौ गाननो गोसो जाला माने गानबाबो गरम मोनसै बिनि थाखाय माने सहायनो हाला बिसोरो माने सान्दुं गोसाफ्रावबो गाननो हाला गरमफ्राबो गाननो हाला बिसोरबो गानो खाथि गानदाबाय नालाय ओमफ्राय माने जि गानदावला मोन आरो बिसोर दा गानबाय नालाय दा बिसोरो गानोनो हानो नागिरला आरो। गरम बारा जायो सानदुं गोसाफ्राव आरो खामानि मावबाबो माने गरम बारा मोनो ओंखायनो बिसोरो जि गानलांबाय आरो माने बेखायनो बिदि गानबा माने जोंनिया दख'ना होन माबा जोंनि बर'नि गाननाय जोमनायफ्रालाय बिदिनो गोमालांगोन आरो लासैनो। आरो जोंनि बे जोंनि बर' गथ'फोर जेनेबा बर' हिनजावफोर उन्दै उन्दैफ्रा माने बांसिनानो उन्दैयाव एसे देरनानै माने दख'नाखौनो गाना मानो बांसिनानो। द्रेस गाननाय लंपेन्ट बायदिसिना हाफ पेन्टफोर गानो सुइजार बायदिसिना बेफोरखौ माने उन्दैनिफ्रायनो बाहायबाय नालाय बिसोर गिदिर जानानैबो माने बिसोरो गावखौनो दाबो उन्दैयाव सानबाय थायो आरो बिदिनो माने द्रेसफोरखौ बिसोरो दख'नाखौ गाननोनो बासै माने नायनोनो बासै बिदिनो दड्रेसफोरखौ माने बिसोरो लंपेन्टफोरखौ माबाफोरखौल' गानसै आरो टाउन सहरफ्राव थांबाथाय। बिदिनो टाउन सहरनि बांसिन सुबुं माने बर' हारि सिख्लाफ्रा माने बांसिनानो द्रेसखौ माने दखानाखौ खम गानसै बांसिनानो लंपेन्टफोर गानो सुइदार बिदिनो बे दख'ना गानबा नाय लाजिसै माने जोंनि बर' आइजोफोरा माने बिदिनो टाउन सहरफ्राव बेरायबाथाय माने लाजिनाय मोनो ना मानाय मोनो बेफोराव मोनसे थिला जोंना। जायखिया लंपेन्ट गाननानै थाङो बायदिसिना गाननानै थाङो आरो बे माने जोंनि हारिमुवाखौ माने देखायनो लाजियो आरो बिसोरो माने जोंनि बर'नि गाननाय द्रेसफोरखौ माने मोजां मोनाखोमा आरो बिसोरो ओंखायनो। बिसोरो बेलेग देस गाननानै बेलेग टाउन सहर माने लाजिनाय मोनो खोमा आरो बिसोरो दा दा बिसोरनोथ' दा एसे सोलायनोनांसिगौ दा बिसोरो बर'नि गाननाय जोमनायफोरखौ माने जेराव थाङो बेयावनो गानलांनांगौ रावबोथ' जेबो बुङाया राव आल' बर'नि द्रेस फोरखौलाय सोरथो मा बुंनो गावबा गाव हारि गावबा गाव ड्रेस दङ गावबा गाव गाननाय जोमनाय गावबा गाव दानाय लुनाय गावबा गावनि हारिमु कालसार बायदिसिना ज' जाखायो। बे गावबा गाव हारिमु कालसारखौ लांफाबाय थाबानो माने गावबा गाव हारिनि गाननाय जोमनाय द्रेस हारिमुफ्रा गोमालांनो नागिरो आरो दा जोंनिया बर' हारिनिया। गाननाय जोमनाय द्रेसफ्रा माने बिदिनो लासै लासै लासै लासै माने गोमालांनो हमदों दाथ' बर' आइ जोफ्रा जिखौनो दाला होनोबा। बांसिनानो जिखौनो दानो रोंला जिखौबो दाला दानि जिगआव दाना बायनानैसो जा गानो। बांसिनानो आगरबो एरनो रोंला जेबो जिबो दानो रोङा। बिदिनो अबाफो दखानफ्राव बायसिगोन पातनि मानि मेसिनजों दानाय मानाय। बिदिनो बर'आ बर'नि माने जि दानायफोरा माने गामि ओनसोलाव जानानै मोनो थांला बांसिनानो माने बायनानै गानसै लंपेन्ट गानसै बेथ' माने बर' हारिनि द्रेसफ्रा माने दखनाफ्रानो माने दानि आइजोफ्रा माने आगरखौ एरनो रोंला आरो दानि गोदान उजिनाय सिख्लाफ्रा दख'नाफोरखौनो दानो रोङा बिदिनो जोमग्रा होन बिदिनो गामसा आर'नाइखौबो माने बायोसो आरो दाना मेसिनाव सु नाय दामिखौ बायो बिदिनो न'आव एरनोथ' रोंखाला जाहैबाय। बिनि थाखायनो माने बेलेग जायगानिफ्राय दखान थांनानै बायनानै गानो आरो बिसोरो। बेखौनो माने जोंनि बर' हारिनि बायदिसिना कालचार हक आर'नाइ बायदिसिना माने लासै लासैनो गोमालांनो हमदों आरो रोंला नालाय इसोरो दे होमबालाय। थां ओ जाथसिगोनदां।
नंगौ जोंना समा जानानै फैबाय बिदिनो नोंखौ नेक्स्ट समाव नोंथांदों बेफोरबायदिनो सावरायफिनो मोनबावगोन होननानै मिजिंथिनाय जाबाय।
औ दे।